हेलौ नोंथां औ
औ मा खालामदों
दं जिरायनानै
औ नोंथाङा ओंखाम जाबाय आंबो औ आंबो ओरैनो दं जिरायनानै
अ नोंथाङाबो ओंखाम जाखांबायबा
औ औ जाखांबाय
औ
थांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों एस जे ओ बर' हाबा खान्थिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथाङा एसे ओम लायरायनो थाखाय एबा सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
जेरै बर' हाबा बा होननानै नोंथाङा सोंदों न आंनाव ओ नोंथां आं माने हाबानि ओ बारा फोरमायना होनो माने हानाय नङा बा बारा आं मोनथिबाङा नोंथाङानो सावरायना होग्रोबा हामगौमोन नामा नोंथां
औ हागोन ओम आं सावरायग्रोनानै होनिस सै बिदिब्ला औ जोंथ' हाबा होननानै बुङोब्ला बे सानै सेंग्रा सि ख्लाखानि जर जुलि ओ हाबा खालामनानै होनायखौनो मोनथिखायो नङा होमब्ला
ओ ओ औ
औ बे सानै सेंग्रा सेंग्रााखाखौ ओ जर जुलि होनाय लोगो लोगो उम बिस बिसोर सानैनि गेजेराव जेरै गोरोबलायनाय बेफोरो जाफैखायो
औ औ
नाथाय ओ बे हाबा एबा जुलिनि ओंथिया जोबोद गुवार आरो जोबोद गोथौ आरो जोबोद गिलिरखा बेखौथ' मिथिखायो औ हाबानि ओ गुबै ओंथि थियानो जादों ओ सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसानि गेजेराव जर जुलि जानाय लोगो लोगोनो संसाराव हाब नाय एबा न'खर दैदेननायनि गिलिर बिबान बाननाय एबा न'खर रुजुनानै लानाय बेखौनो मिथिखायो
औ औ
औ ओम बे ओ हाब हाबानि बेफोर बायदि खामानिखौनो ओ सासे बारलाम फा गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो दंखायो
औ
बे बारलामफाया ओ गावनि ओ मावनांगौ खामानिखौ बे हाबायाव बियो मावो आरोखि जेरै ओ हिनजाव लायनो थांनाय सम समाव बे हौवासानि न'खरनिफ्रायसो थाङो थ' बारलामफाया औ बे बारलामफाया हिनजाव लायनो थांनाय समाव एबा खैना गोदानखौ लायनो थांनाय समाव गोदो गोदाय आरोना दाथ' बेफ बेफोरबायदि ओ नेमखान्थिया बारा गैला थ' आङो गोदो गोदायनि नि नेमखान्थि खौ बुंनो सानदों बे बारलामफाया गावनि खामानिखौ मावलाङो बेबायदि बुंनानै जेरै ओम बेयो ओ हिनजाव गोदान लायनो थांनाय समाव ओ थरसे हा बानानै बियो ओ मोसा मोसा हिनजाव लायनो थाङोमोन आरो एबा खैना गोदान लायनो थाङोमोन
औ औ
अ बिदिनो बियो बे हाखौ बानानै बिदि बुङोमोन बियो नै आफा बे गोदान हिनजावा दिनैनिफ्राय नोंनि बिसि आरो नों बिनि फिसाय दिनैनिफ्राय नोङो बे हा हाखौ बादो बिबायदि बुङोमोन आरो बारलांफाया बुंनानै गाव जे लामानिफ्राय हा बानानै लाबोदोंमोन बा
औ
हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय हा बानानै लाबोदोंमोन बे हाखौ बियो खैना गोदान आरो हिनजाव गोदाननि खाथि खाथियाव दोनो आरो बिदिनो बेनिफ्रायनो ओ हाबा सोदोबा जादों आरो
औ औ
ओ बिदिनो हाबायाव ओम मोननै ओ एबा हाबाया मोननै रोखोमनि जायो
औ
ओ बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ ना
औ नोंथां ओ आं माने बेनि गेजेराव नोंथांनि जे बुंलांनाय बेनि गेजेरावनो आंनिया मोननैसो से माने सोंथि महरै फैदों आरो आं नोंथांनो सोंनो लुबैफिनो जेरै नोंथां जोंहा हिनजाव माहारियाथ' जोंहा जुलि जानानै गुबुन न'खराव थांनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ जेरै जों हिनजाव माहारिया बा हौवासानि न'आव जों जुलि जाना थां थाङो बै समाव जोंबा बिहाव बि खुनजो जो ओ बा न खनि गासै माने ओ बिबोनां बा बेवाइ बा बिजाबजालि बेसोरजों जों मा बादै माने मिलायना थानांगौबा बोरै माने जों बिसोरखौ मान होनांगौ नोंथाङा बेनि फारसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओम आं जेखिना मोनथिगौ बेखौ आङो फोरमायना हागोन
औ
खैना गोदाना एब बा हिनजाव गोदाना हाब बा जाखांनाय लोगो लोगोनो बियो हौवानि न' न'खराव गोबां ओम खोथा बाथ्राखौ मिलाय लायनानै एबा गोरोबलायनानै थानांगौ जायो
औ
औ बिदिनो ओ हौवानि न'खरनि बे ओ बिमा बिफा एबा बिहाव बिखुनजोनि ओ खोथा बाथ्राखौ मानिनो गोनां जायो आम आलासि फैदोंब्लाबो आला सिखौ आलासिफोरखौ मोजाङै आ सिबिनो रोंनांगौ मान होनो रोंनांगौ थ' बिदिनो आ गोरोबलायनानै थानो गोनां जायो आरो
औ औ
ल बिदिनो ओम बर'फोरा बुङो आरो ओ हाब उम बाला गुदुङाव ओ बिदिनो गाब्र'नाय होनना बुङोदि जाय ओ जायखो ओस सोरबा हिनजावखाया हाबा जानानै फस्थायनाङोब्ला ओ बेस हाबानि ओम खान्थि बायदि हाबानि माखासे खान्थि एबा संसा सारनि माखासे खान्थिखौ बुजिया लासेया खायसे हाबा जानानै थाङो नालाय दा बिदिनो बिसोरो ओ बालागुदुङाव गाब्र'यो होननाय बे मोनसे सोदोब दोङो आरो बर'आव द' बिदिब्ला नोंथाङा ओ माखासे आरो बाथ्राफोरखौ सावरायनो हागोन ना
नोंथां औ जेरै आंहा हाबानि होनबा आं माने बारा माने बेफोरनि माने बारा आयदाखौ आं बारा मोनथिया बा आं दा जेरै दा जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय बा नुबाय थानाय आं बे माने एसे फोरमायना होनो हागोन गोन आरो
औ दे फोरमायना होदो
जेरै जों बावैसो नोंथांखौबो आं माने एसे सोंथि सोंनाय जादों नङा होनबा जेरै जोंहा हौवासानि न'बा जुलि जाना फैखांनानै माबायदि माने बिहाव बिखुनजो बा बिबनां बेवाइफोरखौ बोरैबा जेरै मान होनांगौ बा सनमान होनांगौ बेनि फारसे आं माने बुंनो थांनो सानो आरो ओ आथिखालावथ' बेफोरबायदि नेम गैया ओ आं माने गोदोनि मा आबै आबौ बौ मोननि ओमफ्राय मोनथिनायखौ आं माने बुंनो सानो आरोखि जेरै जोंहा हिनजाव गोदाना बा हौवानि न'खराव फैनानै बा बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव माबा जोंहा सेयाराव जिरायनो मोना बा बेरांसियाव जिरायनो मोना बेबायदि जों माने आबै आबौ मोननि फ्रायबा मोनथिनो मोन्दों आरोखि जेरै बेवायफोरनि सिगाङाव बो माने जिरायनो मोना बेखौ जों माने खो खोनानो मोनदों आबेै आबौमोननिफ्राय जेरै जोंहा ओ न'खरनि गिदिर गोलावनि माने खोथा मानियोबा जोंहा न'खर संसार दानायावबो माने मोजां जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा बा गावनि फिसा फिसायखौ जेरै जोंहा बहाबा थांनो गोनां जायोब्ला ओ दा बेफोरबायदि माने सोलिया होननानै माने आं बुंनो सानो आरो जेन'बा गोदोनि गोदोनि समावबा बिराद माने गावनि फिसाय बा बिहाव बिखुनजोखौ माने सनमान होनाय मान होनायखौ माने नुनो मोनदोंमोननो आरो जेरै आबै आबौमोननिफ्राय मोनथिना मोननाय खोथा बेयो बा गावनि फिसाया बहाब बा ओ बहाबा बा न'निफ्राय ओंखारलांनो समाव जेरै फिसायखौ ओ माने जानाय लोंनाय फारसे मोजां जोथोन लाहोनानै बा थांनो समाव माने फिसायनि आथिंखौ खुलुमना नै हेगार हरो होननानै आं माने मोनथिनो मोनदों आरो आथिखालावथ' जों बेफोरबायदिखौ जों दा जेनेबा नुनो मोनाखै ओ नोंथाङा बावैसो बुंलांदों जि गोदोनि आबै आबौमोननि बा जोंनि बर' माने बुंनाय माने मोनसे खोथा बा मोनसे राव जेरै बाला गुदुङाव गाब्र'नाय जेरै खाय फा माने बिहाव बिख बिखुनजोया मोजां गाज्रि थायो बा न'खरनि बिबनां बेवाइ बा फिसाय बेखौ लानो आं बुंनो सानो आरो ओ जेरै खायफा बिखुनजोआबो माने गावनि फिसा बायदि माने अननो रोङा बा नेम देखायनो रोङा बा बे गुबुननिफ्राय फैनाय बा बे बा बे मोजां नङाबा बेखौ आंनो नाङा बायदि बायदि माने ओ जाथावै मोनसे खोथा बा बुंथावै खोथा बेफोरखौ बाहायनानै दा जोंनि ओनसोला माने नुनो मोननाय बा मिथिनो मोननाय आरो बे बेफोरबायदि खोथाया आं दा जेखौ बुंनो थाङो खायफाया बा नोंनि बा आंनि बेफोरबायदि खामानिखौबो जों माने रानलायना मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि
औ औ
अ ओमफाय खायफा आरो बा हिनजाव गोदाना बा बिहामजोआ बा बिहाव बिखुनजोनि खोथा मानिया बा बारगा ओ आथिखालावथ' माने आं दा जेरै हाबानि खोथा नालाय जेरै हाबा बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहा हाबा जाखा थांनाय हिनजावफोरनिफ्राय माने इसे माने आं बुंनो सानो आरो आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों जेरै ओ बा हौवा थाखानाय एबा फिसा फिसौ थाखानाय बेफोरखौ जों माने ओ गुबुन माने हौवा बा लानानै माने जों जुलि जानायखौ बांसिन नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
थिग बेफोरबायदिखौ माने ओ जेन'बा न'नि बिहाव बिखुनजोफोरा बेफोरखौ बा मोजां मोना बा गावनि फिस फिसाया मोजां मोना नङा होनोमबा नोंथां ओ जेरै ओ नोंथां जोंना सावरायै सावरायै जोंहा समाबो ओ सफैलायबायानो
औ औ
ओ बिदिब्ला नोंथां जेन'बा आं मोन मोनथियै खौरांखौ नोंथांनिफ्राय मोनथि फैनो मोनना जोबोद
औ आंबो नोंथांजों सावरायनो मोनना नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
औ दे बाबु